औ हेलौ औ खोनादों नोंथां
औ आं नोंथांखौ माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन सम हागोन
जों दा जोंनि दा बे दासान्दिथजोंनियाव मिथिंगायारि खैफोद जागासिनो नङा होनब्ला नोंथां? जोङो निउस बायदियाव नुलागासिनो जेनेबा
औ औ
दा बे बिथिङावनो आङो सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादों दा आं गिबियावनो माने आंनो बे खै मिथिंगायारि खैफोदनि सायाव आंनो एसे फोरमायग्रोनोसै बेनि उनाव आं नोंथांनि फारसेनिफ्राय आङो मिथिनो नाजासिगोन
औ दे नोंथां होमबा आवगायदो
औ दा जोंहा मिथिंगायारि खैफोद होनोब्लाथ जोङो जोबोद गिलु बालु होननानै बुंनो हा यो आरो नङा होनब्ला नोंथां दा मिथिंगायारि खैफोद होनना बुङोब्ला गिबियावनो जोंहा नै दा जाफ्लेबाय थानाय ओ खोथायानो जाहैबाय जोंहा बांग्रिं
औ
दा बांग्रिं बांग्रिंआथ गोबां माने नै दाख्लैबावैसो माने जोंनियावबो नै वबो माने न भुटान हाजोआव जानानै बा सेभेन पइन्टनि माने बांग्रिङा मावदोंमोन आरो
औ
उम माने बेनि उनाव नै दाखालि बावै भेनि जुवाला बेनि उनाव फिलिपाइन्स बेफोरबायदि हादरफोराव माने गोबां माने बेफोरबायदि बांग्रिंनि एबा मिथिंगायारि खैफोदनि गेजेरजों माने गोबां खहा जानानै माने गोबां माने सुबुं माहारिनि जिउआ जोबलांदों होननानै जों खोनानो मोनदों आरो
औ नंगौ
मिथिंगायारि खैफोदा माने ओरैबायदि माने गिख्रंथाव लाबोयो माने समाव माने जोङो साननानै मोना आरो नै दाखालि बावै भेनि जुवेलयाव जानाय बांग्रिंआ बेनिफ्राय जों मिथिनो हा हायो जे मिथिंगायारि खैफोदा बेसेबां गिलु बालु जानो हा
औ
दा बेफोरबायदिनो जोंहा बुंनो थाङोबा आ मिथिंगायारि खैफोदा जेरै जोंहा बां ग्रिंनि अनगायै बारहुंखा थायो दैबाना थायो
औ
बेफोरबायदिनो अरगें हाजो बेरफ्रुनाय बेफोरबायदि थायो
औ
जोंहा सारअन्थाइ बेफोरबायदि थायो नङा हब्ला
औ नंगौ
बेफोरबायदिनो जोंहा मिथिंगायारि खैफोद दैबाना नङा होनब्ला
औ।
दैबानाया माने आसामनि मोनसे। ओरैबायदि गिदिर माने मिथिंगायारि खैफोद। जायखौ दिनै आस आसाम सरकारा जोबोद नाजासेयावबो माने आसाम आरो भारत सरकारा जोबोद। नाज नाजासेयावबो माने। बेखौ माने खम खालामनो हायाखै होननानै। जों मिथिनो हायो आरो मानो होनना बुङोब्ला। जोंहा दैमा दैसानि अनजिमाया आसामाव गोबांथार नङा होनब्ला नोंथां।
औ नंगौ।
दा बे जोंहा दैमा दैसा बुङो। जोंहा मोननै दैमा गिदिर दङ मेन दैमा होनना बुङोब्ला। बुलुंबुथुर दैमा आरो बराग दैमा होननाय।
औ।
बै दैमायावनो माने फिसा फिसा बोहैलांनाय माने दैसाफोर दङ। जेरैबायदि जोंहा गोबां माने। फाग्ला दैमा होननाय दङ आइ दैमा होननाय दङ बुरि दिहिं मायबा बेफोर बायदि। गोबां दैमा दङ। माने बैफोर दैमाफोरा माने दैसाफोरा माने फिसा फिसा फिसा माने। माखासे दै माने जायो नङा होनब्ला बेनि उनाव। बुरलुं बोथोराव ज' जाहैजोबो।
औ।
दैज्लां बोथोरावथ' जोंहा दैया। गोबां जाखायो बेनि उनाव जोंहा इमान माने फिसा फिसा दैसाफोराव लोगो नांनानै माने। बुरलुंबोथोराव। माने गोलैहैजोबनानै दैया माखासे उसिफावो आरो।
औ औ।
बेफोर बायदिनो माने गोबां जायगायाव बे दै बानाया। नि गेजेरजों माने जोंनि सुबुं माहारिया गोबां खैफोदाव गोग्लैनो गोनां। जादों आरो।
औ।
दा मिथिंगायारि खैफोद बे दैबानाजों जोंनि आसामनि। गोबां माइ। आबादानो होन गोबां आबादथिलि सुबुं माहारिनि थाग्रा खुलियानो होन।
औ।
जिब जुनार जोंहा। जेरैबायदि हाग्रामा दंसै ना जोंना जेरै। काजिरङा हाग्रामा मानास हाग्रामा दा बै। हाग्रामानि जिब जुनारफोराबो दै लोमनायनि गेजेरजों गोबां मान थैनो। गोनां जायो दा जिब जुनारल' नङा। मानसिफोराबो। गोबां माने हालाय हाफाय जानो गोनां जानायखौ जोङो। जोंनि ससियेल मिडिया नि गेजेरजों जोङो। माने सानफ्रोमबो नुनो हायो आरो।
औ,
दा दैबानानि अनगायैबो जोंहा बारहुंखा दङ नै जोंहा बै। बैसागो सम फायोब्ला माने बारहुंखा। फैनाय बोथोरा सफैलायसिगोन बारहुंखा फैयोब्ला। गोबां माने जोंहा बिफां लाइफां। बायदिसिना माने आबादथिलि बायदिसिना गोबां न'ख खरनि माने न'खरफोरा माने बारजों बुखर जानानै माने सिलिंखार जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ।
औ नंगौ ।
बायदिसिना खैफोद जानोन जानायखौ नुनो मोनदों बहाबा माने बिफां लाइफां बिफाङा गोलैसिननाय जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां नुगासिनो नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां ।
दा बेफोरबादिनो माने मिथिंगायारि खैफोद फोर जोंनि सुबुं माहारिनि मोनसे जोबोद गिनो गोनां एबा गिलु बालु माने खहा गोनां मोनसे खैफोद होननानै जों बुंनो हायो आरो ।
औ,
दा बे बिथिङावनो मिथिंगायारि खैफोदनि बिथिङावनो नोंथाङा माबाफोर एसे बुंनो सानदोंब्ला दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन ।
औ नोंथां । नोंथाङानो बुंखाबाय जे मिथिंगायारि खैफोदखौ माखासे बुंलांजोब्बाय नोंथाङा । नोंथांआनो फारसेनिफ्राय बुंनाया जेरै नोंथाङा बुङो। ओम दै बाना
आरो बिदिनो बांग्रि मावनाय आरो बिदिनो बायदिसिना नोंथाङा बुंलांजोबबाय बांसिनानो थेवब्लाबो आं फंनैसो बुंनो थाङो बेफोरबायदि जानायनि जाहोनफोराव माखासे जों सिगांनिखौ नायोब्ला आरो दानिखौ नायोब्ला जों बांसिननिफ्राय बांसिन जानाय बेफोरबायदि जा जाथाय जानायफोरखौ जों बांसिन मोननो थांसै आरो । जे जोंहा दै बाना लोमनाया बारानिफ्राय बारा बा सानदुं दुंनायफोराबो जों बांसिन बेफोरजों जोंहा खैफोद गोबां खैफोद गोलैनाय नुनो मोनदों जोंहा । बांद्राय सान्दुं जानायनि थाखायबो औ गोबां बिदिनो सान्दुं बांद्राय दुंनायनि थाखाय गोबां बबेबा बबेबा जायगाया बर'फआनो गलिलायनाय जों बेफोरखौ जों नुनो मोन्दों ।
आरो बेफोर गोबां बेफोरबायदि खैफोदखौ जों नुनो मोनगासिनो बेफोरबायदि खैफोद जानायनि जाहोनखौ आं जों सुबुं माहारिखौनो जों नुनो मोनो आंनि मथेबाथ' आं नुनो मोनो जे सुबुं माहारिफोरानो बेफोरबायदि बेफोर जानायनि जाहोना जे सुबुंफोरानो होननानै आं सानो आरोखि । जे बिसोरो दंफांफोर दानफायो आरो गोबां बिदिनो जोंनि बे फोर आबहावाफोरखौ गुबुंले खालामो गोबां बिदिनो लेथ्रा लेथ्रि खालामो प्लास्टिक स्टिकफोरखौ जाहा टाहा गारलाबायो डासबिनफोराव गारालाबानो औ । बेखायनो बेफोरबायदि गोबां गुबुंले बांद्राय दंफांफोर दाननायनि थाखायबो बेफोरबायदि बांद्राय सान्दुं दुंनायफोरा बांद्राय बेफोरबायदि खैफोद गोलैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो । जे आबादखौनो जोंहा मावनो हाया आरो बांद्राय बेफोरबायदि सानदुं दुंबाय थाब्ला मारै जोंहा आबाद मावनो? आरो जेन थेन जों आबाद मावब्लाबो जोंहा बे आबादा मोजां जानाय नङब्ला जों बे आबादनि खस्थ'नि फिथाइखौ जों मोनजानाय नङा आरोखि बेफोरबायदि जाबाय थाब्ला बांद्राय सान्दुं दुंब्ला औ जोंहा आरो बिदिनो बांद्राय अखा हानायनि थाखायबो खैफोदखौ नुनो मोनो आरोखि। बांद्राय अखा हाबाथाय हाफ अखा हाबाथाय हाब्रेबाय थायो सान्दुं दुंबाथाय दुंबाय थायो । बिदि जानायखौ औ आथिखालाव आं नुनो मोनगासिनो बा जागासिनो आरोखि बेफोरबायदि जानाय जाथायफ्रा जे जोंहा बे खाथि खालाफोराव जोंहा बि गोबां दंफांफोरा खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों। गोबां बिदिनो दंफां लाइफांफोर दानस्रांनायनि थाखाय बेफोरबायदि जादों आरो गोबां बिदिनो जा लेथ्रा लेथ्रा ले लेथ्रा लेथ्रि बुस्थुफोर बाहायो। आरो गोबां बिदिनो फेक्ट'रिफोरनिफ्राय गोबां बिदिनो फि फेक्टरि इन्डासट्रि बेफोरनिफ्राय गाज्रि उखुन्दै गनाय बा कार्बन डाइ अक्साइड गनाय बेफोरनि थाखायबो गोबां बिदिनो गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि। बा जादों बिब फोरनि थाखायनो जागोनफ्रा आं सानो आरोखि बेफोरबायदि गुबुंले जानाया। आरो खैफोद बेफोरजोंनो खैफोद उजिनायखौ आं नुनो मोनदों आरोखि जे मिथिंगानि सम म्पट आरो गोबां बिदिनो सारअन्थाइ गावनायफोरजोंबो गोबां सुबुं थैनाय आं खोनानो मोनदों। गोबां बिदिनो औ सारन्थाइ गावजानानै थैनाय जों बिदिनो रादाबाव जों मोननो हायो। जे सोरबा सुबुङा सारअन्थाइ गावजानानै थैबायनो आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि बिदिनो खैफोद जानानै थैबायनो बेफोरबायदि जानाय जाथायखौ आं नुनो मोनगासिनो बा आथिखालाव बेफोरबायदि जानाय जागासिनो जाथायफ्रा आरो मिथिंगायारि खैफोद होननानै बुङोब्ला जोंहा बेदिनो गोबां खैफोद आथिखालाव जों नुनो मोनगासिनो गोबां बिदिनो दैबाना लोम नाय आरो दैबाना लोमनायाव जोंहा गोबां बिदिनो खहा जानायखौ नुनो मोनगासिनो जेरै जोंहा खहा होनोब्ला गो गोबां सुबुङानो दैबानाजों न'फोरा बु-बुख्लु-बुख्लु-बुख्लायनानै लांजानाय दैयावहाय आरो गोबाङानो बे दै बानायावहाय थैनायखौ जों खोनानो मोनदों ब्ला खोनादों जोङो। बा जादोंआनो बेफोरबायदि जा-जाथायफोरा दैबानाजों गोबां सुबुंनि न'फोरा बिदिनो बुखारनानै लांजाबाय आरो गोबां सुबुङानो बिदिनो दैबानाजों थैबाय गोबां बिदिनो बांग्रिं फोरजों थैबाय आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि खैफोदफोरजों थैबाय आरोखि सुबुं गोबां सुबुङानो औ जिउ खहा जानायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा औ जिबनाव नोंथांजों बेबायदि खोथाखौ औ
औ
उनाव सावरायबावनोसै बेबायदि खोथाखौ सम मोनोब्ला औ।